औ
औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय।
औ मा खालामगासिनो नोंथांआ फ्रि नामा?
औ फ्रि ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां।
अ ओरैनो नोंथांनि बारै एसे जेनेबा मा मा खालामनो मोजां मोनो बेबायदि औ नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा आंनो जेबा
औ ओरैनो आङो एसे बांसिन मबाइल नायनानै थाबाय थानाय जायो आरोना
अ अ
औ बिदिनो जेरै मुभि नायनोसै
माबा फिलमफोर नायनोसै मबाइलाव ओमफ्राय फेसबुक बिदिनो इन्सटाग्राम ओमफ्रायो बिदिनो गोलाव गोलाव काहानि जारिमिन थानाय माखासे फिल्मफोरखौ नायनो मोजां मोनो आरो आङो
ओमफ्राय बिब्दिनो ओमफ्राय बिब्दिनो एसे बेलासि जाबा बिब्दिनो थाबायस्राहैनो ओमफ्राय खारै स्रांनो बिदि मोजां मोनो आरोना
औ नोंथाङा ओरैनो गेलेलाबायनो मोजां मोना नामा फुटबलफोर क्रिकेटफोर
मोजां मोनो नोंथां आं एसे एसे फुटबल जोयो सम सम सानफ्रामबो एसे एसे
सानफ्राबो एसे एसे ना? ओरैनो नोंथांमोननि ओ ओनसोल थिंजायथ' बिराद जोलुर गेलेग्रा दङ। नोथां मोना औ होम्बा ज' ज' जोफायो नामा?
औ औ जे नोंथां आङो एसे जोहैनायबो जायो आरो। मा मा मावनानै थानो मोजां मोनो होनबा दाथ' एसे एनै लेखा फरायनाय जायो आरोना। बिजाब फरायनाय जायो माने आङो साख्रिनि आन्जादनि एसे थियारि जागासिनो नालाय।
अ औ
औ ओमफ्राय आङो अनलाइननिबो गेजेरजों कचिं लानाय जायो आरो। ओ कचिं लागासिनो आरो औ औ ओमफ्रायो अफलाइनावबो लाहैनाय जायो आरो ना खाथियावनो एसे कचिं सेन्टार दं आरो।
औ औ
फोरोङो एसे मोजाङै बिसोरबो फोरोंनायालाय
मोजां होनबाथ' नोंथांना थियारिफ्रा मोजाङै सोलिगासिनो दङ।
औ नोंथां मोजाङै सोलोंगासिनो। ओमफ्रायो एसे बिदिनो सम बारो हरनाय जायो आरो लोगोफोरजों रायज्लायहरनानै। रायजलायनोसै ओमफ्राय मोनाफ्राव थ' बिदिनो बिमा बिफाजों बयबो सावरायलायनो मोजां मोनो ना?
औ औ
बिमाफोरजों, बिमा-बिफाफोरजों, बिब'फोरजों बिदा-फंबायफोरजों बिदि सावरायलायबायसो एसे सोमोन्दोआ मोजां थायोना नांलाय खमलाय खम जायो।
औ औ
ओंखायनो आङो रायजलायनानै बिदिनो बिमा-बिफाजों रायलायनानै माबा मोनसे जेंना नुजासिदोंबा बिसोरखौ समधान खालामनानानै लानो मोजां मोनो आरो।
औ जोंनि समाजाव बेफोरनो बिराद खम नोंथां। माने जोंनि गावबागाव जेनेबा जोंनि ओनसोलफोराव जोंनि समाजफोरावहाय माने गावजोंगाव बिदा-फंबाय अनलायनानै थानो रोङा जेबां बिब'-बिनानाव गोरोबनानै थानो रोङा। बेफोरनो माने जोंनि माबायावहाय अनेक माने जेनेबा गोरोबलायैखौ लाबोयो आरो बिदिनो मोजां जेनेबा रायलायलायै न'आव थानो मोनलायलाय ज' न'आव थानो मोनाबा जेनेबा रायलायनायफोराबो मोजां जेनेबा बुजिलायला। मा सोलिगासिनो न'फोरावहाय जेनेबा न'आवनो थानानै जुदि जेनेबा ज' रायलायलायोबा माने साननाय हनायफोरा एखे जेनेबा मोजां जाजोबो, माबायदि खामानि मावोबा माबायदि जायो? माने बेफोरो मोजां आरो दा जोंनिया समाजावहाय माने एसे बेफोरखौ खम नुलांनायखौ मोनबाय आरो आरो ना।
औ नोंथां। बिदिनो दा बयबो थांनानै थानायनि, औ सानफ्रोमबोनि हुदायाव बे हुदाखौ लानांगौ आरोना। बे जेरै बिमा-बिफाजों रायलायनाय औ।
दा जोंनियाव बेनो खम जालांनायखौ नुसै आरो इसे।
औ, ओमफ्राय बिमा-बिफाफोरजोंबो एसे मदद होबानांगौ आरो ना। संनाय-खावनाय खामानि मावनाय-दांनाय बिदिनो
स ओमफ्राय नोंथाङा? औ औ। नोंथाङा ओरैनो मा खेलाखौ गेलेनो बांसिन
आङो बांसिनानो बिदिनो आरो फुटबल गेलेनायखौनो साबसिन मोनो एसे।
औ फुथबलखौ ना?
ओमफ्राय ओ उन्दै समावथ' बे जेरै टेनिस गेलेयोमोन। ओमफ्राय दारिया फान्था ना मा होनो? नोंथां मोनना
दा औ दाारिया फान्थाखौ मिनथियो नोंथां मोनथियो गोदो उन्दैनिफ्रायनो गेलेबोनाय ना।
औ बे बेंथेलायनानै थानाया। औ बेखौ उन्दैयाव मोजां मोनोमोन आरो आरो दाथ' गेलेनायानो जाला दायो फ्रायै बिदिनो भलिबल फुटबल ओमफ्राय बिदिनो एफा ए नै मबाइलफ्राव गेम गेलेनानै थानो मोजां मोनो आरो ना आङो।
उम उम ओरै'नो औ आंबो फुटबल खौनो बांसिन सिन मोजां मोनो नोंथां फुटबल गेलेनो आङो आरो फुटबल गेलेनायजों लोगोसे नायनोबो बिराद मोजां मोनो आरो। फुटबल नायनो फुटबल गेले नो फुटबलखौथ' सामफ्रामबो फुङावबो गेलेयो दसे बेलासियावबो गेलेयो दसे ओरै'नो आरो। जोंनि ओनसोल फोरावथ' दा बिराद खेलाफोर जायो। ट्रपि खेला माबा मााब खेला बे बिराद गेलेबाय आङो। एसे गेलेनो खौलाय रोंसाबगौ नोंथां रोंनाया। खिन्थु गोजौ लेभेलसिमसो थांनो हायासै। ओरै'नो फुटबलजों लोगोसे क्रिकेटफोर'खौबो गेलेयो गेलेनाया एसे एनै खिन्थु क्रिकेटखौ बारा माने मोजां मोना आरो गेलेनो आङो बेडमिन्टन फोरखौ गेलेनो मोजां मोनो। आरो बै मा खेला होनोमोनलाय बैयो जोंनि गोदोनि खेला बे खाफ्रा खुबैय खायलाय लायनाया बेफोरखौ गेलेनो मोजां मोनो आरो। ओरै'नो बांसिनैथ' आङो दा फुटबल'खौ मोजां मोनो आरो। फुटबल'खौ माने उन्दैनिफ्रायनो गेलेबोनाय नालाय गोदो उन्द' दैै यावथ' जोङो जों जेब्लानाखि उन्दै उन्दैमोन होमबा जोङो। फो टाराव हाबनो मोनामोन गोदोथाम माने बेनि थाखाय फ्राय जोङो माने गिदिरफोराथ' लाबोखाया नालाय। जोङो गामियाव हाय। माखासे सोरनिबा न'आव न'खर न'खर थांनानै। बिदिनो नारें जुमब्रा लायनाय मालायनाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावोमोन आरो। दा नारे जुम्राफोर खौ लायनानै माने जोङो जो फैयोमोन आरो। आथिंफ्राथ' गोजा गोथां जाजोबलायो एखदम बारे माने। नारें जुमगायाथ' गोरा नालाय बेखौ जोनानै माने जोंना आथिं साजोब लायोमोन आरो।
दा ओरै' नो फ्राय नोंथाङा मा खालामनानै थानो मोजां मोनो नोंनि हुदाया मा मा जेरै' मबाइलफोर नायनाय बेफोरखौ एसे खिन्थानानै होनो हागोन? नामा सानफ्रामबो सोलिबाय थानायखौ।
एरैनोथ' सोलिनायाथ' बेबायदिनो ओ मानि। खेला गेलेनोथ' बांसिन मोजां मोनो खेला बांसिन गेलेयो आङो औरैनो मबाइल फोरखौथ' दसे दसेल' नायनाय जायो। एथबां मानिथ' नायनाय जाया। आरो बायदिसिना जानो मोजां मोनो। खान्थाल, थाइजौ खान्थाल फोथ' दा खान्थाल फोरनि बोथोर आनारस फोरनि बोथोर खान्थाल फोरखौ माने
औ।
गोनांनानै जायो। आरो आनारसफोरखौ जायो। ज' ज' नो ओमफ्रायो बेनि अनगायैबो। आङो माखासे बिजाबफोर फरायनो मोजां मोनो आरो। बिदिनो सलमा सल। बेफोरबायदिखौ फरायनो मोजां मोनो आरो बिजाब फरायनानै माने माखासे जेनेबा जै खामानि गैयि समावहाय फरायनानै समखौ बारहोहरनो माने मोजां मोनो आरो ओरैनोथ' माखासे माबाफोरनि थाखाय आंबो थियारि खालामदों माखासे कम्पिटिटिभ एगजामफोरनि थाखाय आंबो थियारि खालामगासिनो दङ दंनाया
औ
बेफोरनि गेजेरजों माने बारहरनो नाजागासिनो आरो दा बोथोराबो गायनाय फुनायनि ना नालाय बारा एसे दा नैबे समावहाय माने खाबजाया खाबजाया जागासिनो आरो दा बेफोरखौनो माने गेलेनाय बेफोरखौ बांसिन मोजां मोनो आरो
औ
ओरैनो नोंथांमोना खान्थाल थाइजौ जानाय सोलिगासिनो ना सोलियाखै ना जाजाथ'वाखै नामा खान्थालफोरा
सोलियो नोंथां जाजाबाय मोनबाय जोंनिथिंबो खान्थाल थाइजौ थाइजौआथ' जोबलायलायबायसो जोङो बिदिनो ओ जोङो बिदिनो खान्थाल बिदिनो नारें जुम्ब्रा बेफोरखौ ज' ज' जायो आरोना लोगोफोर गोजा ज' जानानै बिनि न'
अ
जेब्ला जेनेबा सोरनिबा लोगोनि न'आव बे फिथाइया दङ' खा न्थाल फिथाइ बा नारें जुम्ब्राया बेखौ जोङो। लोगोनि न'आव ज' ज' थांनानै जाहैनाय जायो आरो ना
औ औ
औ गोबां बुजियो नोंथां बिदि ज' ज' जानायाव
ज ज' जानो ना
औ ज ज जा
जोंबो बिराद ज' ज' जायो दाथ' बल जोनाय बोथोर बेलासि समावहाय माने सोरनिबा जेनेबा गामिनिफ्राय सोरनिबा न'खर न'खरफोरनिफ्राय खान्थाल लाबोनानै माने खान्थालखौहाय फोथाराव लाबोनानै दाननानै बल जोनायनि सिगां ज' जिरायनानै संख्रि फानलु लगाय लायनानै जों जाग्रोलाय नाय गोमोन दंबा गोमोनबो जाबाय गोथांबा गोथांखौ जाबाय जाखांनानै ज'नो ओमफायो जोङो बल गेलेयो आरो बिराद मोजांनो जोंनिथिंथ' बुल जोना बिराद सोलियो नालाय ओरैनो बोराय बेंन्थ' गासिबो माने बल जजोबो आरोन्दैनि लानानै गोदोनि समाव जों जोनोम उन्दै उन्दैआव जोनोम मोनामोन खिन्थु दा बोथोरा समा सोलायनायजों लोगोसे गासिबो जोजोबसै आरो
औ जोंनियावथ' फ्रायै बिदिखौ ज' ज' गेलेनायानो जाला नोंथां माने गासिबो मानसिफ्रानो गामियाव गैजोबलाया नालाय सेंग्राफ्राबो सोरबा फरायनो गोजानाव थाहैबाय सोरबाबा खामानि मावनो अहायबा गोजानाव दङ बिदि आरो ओमफाय उन्दैफ्रा ज' ज' ओंखारो आरो बिस्राथ' ज' ज'
औ बिदिनो जायो नोंथां गामि जेनेबा गामि ओनसोलाव थानायफोरा माने गोजानाव सोलोंथायाइ लानो थांबा सोलाबलाय जोबा नालाय
औ
बेबायदिनो जायो दा नोंथां होनबा दोनथ'लायसै नामा माब्लाबा सम मोनबा रायलाय जाफिनगोनदां
औ जागोन दे नोंथां।
औ दे होनबा
औ